नोंथां औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो ।
औ नोंथाङा दायो बे समाव ओरैनो दङना नोंथां?
औ नोंथां ओरैनो दं ।
ओ आंङो नोंथांजों जोंनि बरनि हारिमुनि बागै फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा
औ औ हागोन नोंथां ।
ओ नोंथां बिदिब्ला आंनो जागायनोसै ना मा होनो?
औ दे नोंथां ।
ओ नोंथां जों बर'आथ जोंहा मोनसे मैखोम मोनसे हारिमु नङा होमबा नोंथांं? गोख्रों हारिमु ओ दा बुंनो थाङोब्ला जोंना बर हारिखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला जोंहा गोबां लाइमोनफोरनि गोनांथि जागोन । गोबां रोंगौथि गोनां सुबुं एबा बर लाइमोनफोरनि गोनांथि जागोन ।नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां ।
ओ दा बेनिखायनो आं खावलायहरनो सानोदि जोंनि बर फिसा बर लाइमोन सुबुंफोरा बयबो लेखा फरा फरायनानै बयबो गोसो होनांगोन लेखा फरायाव । लेखाफोरा फरायखांनानै जुदि लोगोफोरा फरायनायजों लोगोसे गावनिनो हारिनि दामग्रा दामु दामग्रा देग्रा खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरखौ गोसो होनांगोन बि खौ सोलोंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरनो जोंनि गोबां गोनांथि। थि बेफोरनो जोंनि बर बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर हारिनि हाथियार गुबै हाथियारा बेनो ना। नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नोंथां
दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा बर हारिनिनो मोनसे गोनांथार मोनसे देरसिन बाहागो बुङोब्ला बा रुम्बा बागुरुम्बाया जोंनि बर'नि मोनसे गोबां गिदिर नेरसोन नङा होमबा नों
औ नोंगौ नोंथां।
बागुरुमबाबाखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला जोंहा गोबां बर' हिनजावसा लाइमोनफोरनि गोनांथि जायो आरो बर' सेंग्रा लाइमोनफोरनिबो लाइमोन सा गोबां गोनांथि जायो दा बैफोर लाइमोन सा लाइमोनफोरखौ आं बुंनो सानो दि बर' लाइमोनफोराव बर' लाइमोन सि एबा लाइमोन सि आइजोफोरा बयबो मोसानाय फारसे गोसो होनो रोंनांगोन मोसानो मोसानो सोलोंनांगोन गोमो गावनि हा रिनि मोनसे नेरसोनखौ लाखिनो रोंनांगोन बिदि थिग बिदिनो बर' लाइमोन बर' सेंग्रा लाइमोनफोरा बयबो दामनाय देनाय खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरखौ सोलोंनो नांगोन गोसो होनो नांगोन दा बेनिखायनो जोंहा बयबो गावनि हारिखौ फोथांनानै लाखिनो नांगोन। दिनै दिनै बर'हा बर' हारि होननानै बुङोब्ला बर'हा मोनसे गोनां लिर लिरजानाय राव दङ। बर' रावा ओथ दाइनथि मासिजों दाइनथि फारि मासि सिनायथि मोननाय मोनसे राव हारिखौ। दिनै बर' हारि बर' हारिखौ नों नोंथाङाबो फंनै जे बर' हारि मोजां मोनो बर' हारि जानानै बर' हारिनि हिसाबै फंनैसो बुं बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ नोंथां जोङो औ नोंथां जो हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो गाननाय जोमनायनिफाय लानानै जों गावनि दामनाय देनाय फोरखौ जयैनो हारिमु होननानै बुङो नङा नोंथां? जों गोदोनि स माव जोङो नुयोमोन जे जोंनि बर' गामि ओनसोलफोराव जों जेरै खाम दामनाय सिफुं सुनाय सेरजा दामनाय हारमुनियाम दामनाय जथा बेजों लोगोसे जोङो बे ओ गंगोना बैफोरबायदि दामनानै जों माखासे माखासे फोरबो फालिनायखौबो जों गोदोनिफ्राय नुबोगासिनो दंबो मा नुबोबाय थादोंमोन नङा होमबा नोंथां। दा जोङो जोंनि हारिमुखौ दामनाय देनायाव जों अरायबो ला खिलांनो थाखायब्ला जोङो बैफोर दामनो हानाय ओ माने बै फोर आगजुफोरखौ ओ जोङो जेब्लायबो दामबाय थानांगोन आरो जों इयुन जोलैफोरनि रोङि सु बुंफोरखौ जोङो फोरोंनानै बेफोरखौ दामोनायनि ओ गोसो गुदुं खालामनानै होनांगोन आरो नोंथां बेजों लोगोसे जों जोंनि आरिमुनि गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना हिन्जावफोरा दख'ना हौवाफोरा गामसा आर'नाइनि गामसा आर'नाइनि गस्ला बेफोरबायदिखौ ओ जोङो जोंनि फोरबोफोर फैयोब्ला बा जोंनि गामि ओनसोलाव जोङो सम सम गेजेर गेजेर गाननानै ओ जों गावखौनो सिनायथि होबोबाय थानो नाजानांगोन नङा होमबा नोंथां‌। जोङो ओ जोङो नुबोबाय गोदोनि ओनसोलाव गोदोनि समाव माने मोनफ्रोमबो गामियावनो जों बयबो बर' सुबुंफोरखौनो बा बयबो सुबुंफोरखौनो जोंङो गामसा गाननानै थानायखौ नुनो मोनो मोन नङा होमबा। नाथाय जोङो ओ दा नायनो थाङोबा दानि माखासे गामि ओनसोलफोराव बा माखासे जायगा ओनसोल फोराव जोङो बर' हौवाफोरखौ गामसा गाननानै थानायखौनो माखा गोबां खम बिबांनि नुनो मोनसै नङा होमबा। आजिखाल गोबां ओ बिदेशनि लंपेन्ट पेेनटफोरखौसो गाननानै थानायखौ नुनो मोनसै। दा थेवबो जोंङो नुयो गे-गेदेमा फोरा बा गिदिर जोंनि गिदिर गोलावफोरा गामसा गाननानै माखासे ओनसोलफोरावबो थाना थांनाय गौ बेरायहैनायखौ बा गामसा गाननानै प्रग्राम बा मेल मिथिंफोर खुंनायखौबो जों नुनो मोनो नंङा होम बा दा जोंबो
औ नंगौ।
माखासे फोरबोफोराव बा मेल मिथिंफोराव गामसा गाननानै खालामबाय थायोब्लासो अब्लासो जों जोंनि हारिमुखौ लाखि लांबाय थानो हागोन होन्नानै आं सानो आरो नोंथां। दा आरो गो ओ खाम जथा सेरजा दामनायनि बेलायावबो नोंथां जोंनि हारिमुनि दामग्रा आगु दामनायनि बेलायावबो जों माखा माखासे इयुन जोलैनि सुबुंफोरखौ जायफोर गोसो गुदुं दामनाय देनायाव गोसो गुदुं एन इन्ट्रेस्ट दंङ' बैसोर सुबुंफोरखौ जोंङो माने सोलोंथाइ होनो हान नाजानांगोन आरो नोंथां। आरो जों दाथ' दानि जुगावथ' नुनो मोनो जों ओ गोदोनि समाव नाथाय जोंङो हारिमुवारि बेबायदि ओ सोलोंथाइ होनायखौ गोबां खम नुनो मोनोमोन। ना नाथाय दानि जुगाव जों बेफोरबायदियैनो सोलोंथाइ बा फसंथान खुलिनायखौबो जों नुनो मोनबाय जेरै सिफुंनि ओ सेरजानि खामनि। आरो जोंनि बर' हारिमुनि मोसानाय बागुरुम्बा बेफोरनि फारसे सोलोंथाइ होनायखौ जोंङो दा आथिखाल मुगायाव नुनो मोनबाय आरो नोंथां। दा बैफोरो ओ जे सोलोंथाइ होबाय थानाय बा गोसो गुदुं आलाइमोनफोरखौ फोरोंबाय थानायखौ जोंङो जुदि दि अराय सम लाखिलांनाय ओ लाखिलांबाय थानो हायोब्ला अब्ला जोंनि हारिमुवा जेब्लायबो अराय सम बे बुहुमाव थांनानै था थागोन होन्नानै आं सानो आरो नोंथां।
दा औ औ नोंथां दा जो ओ जों बुंनो थांङोबा जोंङो बे हारिमुखौ लाखिनांगौबा आरो जोंहा बेजों लोगोसे गाननाय जोमनाय आं एसे सिगांङाव सो बुंदोंमोन नंङा होम्बा नोंथां मानो होम्बा जोंङो गाननाय जोमनायाबो जोंनि थाखाय मोनसे जे एंगारथाव हायै आरिमुवारिखौ लाखिनायनि मोनसे ओ गाहाय ओ बाहागो नंङा होम्बा मानो होम्बा जों जोंखौनो जोंनि हिमुखौ जों सिनायथि होनोब्ला जों गाननाय जोमनायजोंबो डाइरेक्ट ओ जों सिनायथि होनो हायो नंङाब्ला गुबुन हारिया जोंखौ बे ओ बोरै सि सिनायनो नंङा होम्बा नोंथां दाथ' जोंनि माखासे दामग्रा आगजु आरो गानग्रा जोमग्रा बो ओ गानग्रा जोमग्रा ओ दख दख'ना जेरै गामसा बा आर'नाइफोरा जोंहा आर'नायाबो जि आइ टेकखौ मोन्नो हाबाय नंङा होमबा नों थां जोंनि बर'निनो जोंना होननानै जों सिनायथि मोनबाय। माखासे खाम सिफुं जथा सेरजा बागुरुम्बा मोसानाय बेफोरबो जोंहा जि आइ थेक जोंनि बर' हारिनि सिनायथि होन्नानै मोनबाय नंङा होमबा नोंथां।
दा थिग बेबायदिनो ओ हारिमुखौ लाखिनो थाखायब्ला गुबुन गुबुन हारिमुनि ओ हारिनि मानसिफोराबो गाव गावबा गाव हारिमुखौ लाखिनो बेबायदिनो माने ओ गाव गावनि जा गोदोनिफाय सोलिबोनाय ओ नुथायफोर बेफोरबायदि ओ माखासे खान्थिफोरखौ मानिनानै माने अराय सम सोलिलांनो नाजानांगोन आरो आरो अराय सम सोलिलांङो बेबायदि दि ओ गोदोनिफ्रायनो लानानै दासिमखौबो जा फोरोंथाइ मोननानै सोलोंथाइ लानानै सोलोंबोदों दा बेखौ इयुन जोलैनो फोरोंलांबाय थायोब्लासो जोंनि हारिमुवा अरायबो ओ दावगालांबाय थागोन आरो ओ जोंङो बेखौ अराय गोजोर लाखिलांबाय थानो हागोन आरो नोंथां। दा ओ बुंनो थांङोबा आं मोननैसो फं ओ फंसे सो खोथा सोंसै नोंथांनियाव। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जोंङो नुनो मोनो गोदोनि समाव जे गोबां खाम सिफुं दामनो गोरों सुबुंफोर थायोमोन नाथाय आथिखालाव दा नोंथांमोननि बेसेबां बिबांनि जों बेबायदि गोरों सुबुंफोरखौ नुनो मोनो जे हारिमुखौ मोजां मोनग्रा गावनि जुग खौ हारिमुआवनो बारसोमनो हानाय सुबुंफोरखौ औ नोंथां।
औ। जोहाथ' हारिमु मोजां मोनग्रा दानि बुङोब्ला गोबां जोंनि ओनसोलनि बर' हारि बर' लायमोनफोरानो जोंनि हारिमुखौ मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां ओ दा बिदि दि बेफोराव आंबो सासे मो हारिखो जोंनि बर' हारिमुखौ गोबां मोजां मोनो। दा बेजोङो बर' हारिमुख खौ मोजां मोनो होन्नानै बुंब्लाबो जों खुगायावल' जों बर' होननानैनो लाबा जाया एबा जों खुगायाव खौल' जों बर' हारिखौ मोजां मोनो होन्नानै बुंना लाबब्ला जाया नङा होमबा नोंथां।
मोजां नोंथां।
दा बेनिखायनो जों प्रेकटिकेलि मावनानै
जों औ नोंथां ओ जों हारिनि सायाव जों सावरायलिया जों मोनसे जेनेबा जोङो आगजुनि सायावनोबाव ओ सावरायनोसै नङा बर'नि आगजुनि सायाव ओ जेनेबा नोंथांमोननियाव बेबायदि खाम फुं आगजु बाहायग्रायफोर सुबुंङा बेसेबां बिबांनि दं आथिखाल आरो गोदोनि मुगानि रुजुनायाव
ओ गोदोनि मुगायावथ' जोंहा बुङोमोनबा हरै बुंनानै थाङोब्ला खाम सिफुं सिफुं दामनायखौनो होननानै बुङोब्ला जोंहा जौसे बा जौसे जौसे खोन्दोआव जोंहा गोबां दाम साबोन दाइनजि दाइनजिबा पारसेन्टनो दामसाबोन नाथाय दानि दिनाव जोंहा गोबां जौसे बार जौसे खोन्दोआव जोंहा दिनैनि दिनाव गोबां खमायबाय गोबां दामजु दामग्रा सुबुंफोरा खमायबाय दिनैहाय जोङो जौसे बारसे जौसेयाव उम खमबाबो नुनो मोनो जोङो नै नैजिबा ब्रैजि बिदिल' नुनो मोनसै नाथाय जोंहा दिनै रोंगथिया गोबां खमायलां बाय जायनि थाखाय दामनाय देनाय खमायलांबाय खाम सिफुं दामनो उम दामग्रा सुबुंफोरा खमाय लांबाय थिग बेनिखायनो जोङो बेखौ बुङोब्ला बेखौनो बुंनानै बेखौ बुङोब्ला दा जा साफा सानै जोंहा बर' लाइमोनफोरा खाम सिफुं दामनो रोंगौ बैफोर सुबुंफोरा गावनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौ फोरोंगोनखौ आङो मिजिंथिबाय जोंहा आसा खालामो गासैबो एसे एनै जायफ्रा रोंगौ बिसोरो रोङिफोरखौ फोरोंगोनखौ आङो मिजिंथिबाय दा बेनिखायनो आं बुंनो सानोदि जोंहा बयबो गाव गावनि हारिमुनि हाथियार जायखौ बुङो खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरखौ दामनो सोलोंगोनखौ आङो मिजिंथियो नङा होमबा नोंथां दा दा बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला जों गासैबो हारिमु एबा हारिमुखौ मोजां मोन नांगौना हारिमखौ अनसायनो रोंनांगोन गावनिनो राव हारिमु जाबाय जेब्ला गावनिनो गावनिनो हारिनि दामजु जाबाय जेब्ला जों हारि सिनायथि होनो थाखायथ' जोङो सोलोंखानांगोन बेनिखायनो जोङो सोलोंखायोब्ला गावनि बो गावनिबो मोजां जायो नङा हब्ला नोंथां गावाबो मुंदांखा खाम सिफुं दामनो गोरों जाब्ला बयजोंबो सिनायथि मोनगोन थिग बिदिनो जोंनि हारिनि खैयानो जोंनि हारियानो बर' हारि जाहैबाय जों बर' होननानै बुङोब्ला बर'आ मोनसे हारिमु गोनां बे हारिमुखौ जोङो फो थांना लाखिब्लासो जोंनि बर हारिया थां थागोन नङा होमबा नोंथां दा बेनिखायनो जोङो बर' हारिमुनि दामजु दामग्रा दामग्राफोरखौ जों सोलोंनानै लानांगौआ गौ जानानै फैबाय दा जोङो बयबो खाम सिफुं दामनो सोलोंनांगोन दा खाम सिफुं दामनो गोसो बोनांगोन दामनो रोंनांगोन दामनो रोङिखौ गुबुन रोंनायनाव सोंनो नांगोन सोंनो नांगोनदो हारिमुखौ अनसायनानै मोजां मोननो रोंनांगोन खाम फुंखौबो जेब्लाबो दामनो सोलोंनांगौ जुदि रोङाखैब्ला जोङो गुबुननि गोरोंनाव गावनि निनाव सोंनानै लानो नांगोन खाम सिफुंफोरखौ माबारै दाम दामो जों बे सोंना लानो गोबां गोनांथि नङा होमबा नोंथां दा जोङो ओ बेनिखायनो जों आङो खावलायनो सानो दि जोंनि बर' लाइमोनफोरा गासैबो दामजुखौ दामजु दाम बर'नि आरिमु दामग्राखौ जों आं मोजां मोनगोनखौ जोङो आसा खालामो दा नोंथां जोंहा समनिबो आंखाल नङा होमबा नों थां बे ओं दा बे एसे एनै जायो बे सम बे सम मावनो नोंथांखौ लोगो मोननायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर नोंथां।नोंथाङा बर' हा फोरनि बागै फंनैसो फोरमायना होनायनि थाखाय। औ नोंथांनिसिमबो गोजोन्थों नोंथां। औ दे।